हेल'।
हेल' नोंथां।
अ
नोंथां।
औ खोनादों खोनादों। मा खालामदों नोंथां?
आङो दा जिरायबाय थादों नोंथां।
जों दायो फरायसालिनि बागै एसे सावरायना लनि।
जायो नोंथां जायो नोंथां।
दाय जोङो गिबियाव नों फरायनो मोजां मोनना मोना?
मोनो।
ओ ओ नों इदिनो बबे साबजेक्टखौ मोजां मोनो?
आङो आङो इंलिस मोजां मोनो मेथ्स आरो हेल' खोनादों नोंथां?
खोनादों नोंथां औ खोनादों औ।
आङो बिदिनो इंलिसखौ मोजां मोनो मेथ्सखौ मोजां मोनो। खोनाबाय नोंथां? हेल' नोंथां। हेल'।
नोंथाङा मा बुंदोंमोन?
आङो आङो इंलिस मोजां मोनो मेथ्स मोजां मोनो होनना बुंदोंमोन नोंथां।
अ नंगौ।
औ नोंथां नंगौ।
खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ औ नोंथाङा मा बुंनो सानो? होनदो आङो बड' मेथ्स ससियेल साइन्स बेफोरखौनो मोजां मोनो।
दायोआं स्कूलनि बागै
ओ नोङो फरिखाखौ मोजां मोनो ना मोना?
मोनो आङो स्कुलनि बागै एसे हेल' हेल' नोंथां। स्कुलनि बागै
औ हेल' खोनादों।
सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन हागोन।
दे जोङो जोंनि स्कुला जोङो
स्कुलनि सोमोन्दै सावरायनाया दे जागायलांसै
रेंक मोनबोला जोङो वानरेंक दों रल नाम्बार मोननो हायो खोनादों?
मा होनदों?
जोङो जेनेबा स्कुलाव
जोङो जेनेबा स्कुलाव हाबोला वान रेंक मोना होमबा ने?
आरो जोङो स्कुलनि बागै सावरायबा स्कुलावनो लेखा हारि बिजाब फारि फरायनानै बिदिनो साख्रि आरि मावनो हायो जेरै डक्टर इन्जिनयार बिदिनो बायदि बायदि
औ नंगौ
सावरायनोबा सावरायनो हागोन
औ बिदिनो सस्कुलाव ओ स्टुदेन्टफोरा बिराद खि जाब्रा जायो आरो मेम सारफोराबो बिराद गि बिराद जाब्र जायो ओमफ्राय स्कुला गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो ओ बिदिनो बर' मिडियाम इंलिस मिडियाम नोंसोरनि स्कुलनि मुङालाय माथो
औ खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों
औ औ ज बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि स्कुल थायो लार बाहादुर ओ सेक्राेद ओमफ्राय उ
हेल' नोंथां
गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो। ओ दिनै जोङो एसे एसेयावनो दोनथ'नोसै
दे आंबो रायजायनो हागोन ना नोंथां हेल'
मा होनदों नोंसोरनि स्कुला माबायदि
जोंनि सका साता बेरनि आरो जोंनि स्कुलनि मुङा जाबाय बियबड इंलिस स्कुल आरो जोंनि हाइ स्कुलनि थाखोआ दा दङ सिक्सस दङ आरो दा आरो आङनो दा क्लास फाइभ नोंथाङालाय हेल' नोंथां
हेल' हेल'
औ
दे नोंथाङाबो सावरायनो हागोन
औ नोङो मा मा ओंख्रि जानो गोथाव मोनो
आङो
ह
अनला दां अनला गोथखौ मोनो बिदिनो नार्जिजों अमा बिमुजों संनाय गोथाव मोनो आरो नोंथाङालाय
आङो लाव, अमा, बेदर, अनला बिदिनो गोथाव मोनो
द
हेल' नोंथां
नोङो ना हमनो रोंना रोङा नोंथां
एसे एसे रोङो माने रोंजोबा आरो नोंथां।
हेल' नोंथां नोंलाय रोङोना लोङा?
रोङो।
ओं।
नों खाम सङोना सङा?
ओरैनो संगारो मालाबा संनो होबा।
अह नंग' नामा?
ओं। माने बांसिनानो जोङो मेगि हारि संनाय जायो।
औ।
नोंथाङालाय?
सङो।
एह नोंथाङालाय मा मा सङो?
ओ ओंखाम, मेगं
ओमफाय?
आलु फ्राय ओम मेगि दाउदै इदिनो गुबुन गुबुन रोखोम मैगं सङो। नोंथाङालाय मा मा ओंख्रि सङो?
हेल'?
ओ खोनादों।
दे बुंलाय नों दा मा बुंनाय?
ओ आलु फ्राय, दाउदै इदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मेगं संनो रोङो।
बो माखासे रोङो माखासे रोङा इदिनो अनलाफोरखो रोङा। हेल'?
औ खोनादों।
दे।
अब्ला नोंथाङाबो एसे बुंबावदो। हेल'?
नोंथाङा मा मा जानो गोथाव मोनो?
खोनायाखै नोंथां खोनायाखै बुंफिनलाय?
नोंथाङा मा मा जानो गोथाव मोनो?
आङो बिदिनो नारजिजों अमा बिबुदों संनाय आरो आलु फाजि। बिदिनो दाउ बेदर, मैथा लगायनाय इदिनो बायदि बायदि रो
आरो इदिनो पाकेटनिफोर माबेखौ गोथाव मोनो?
इदिनो कुरकुरि हारि मि मि हालदिराम रगायनानै कुरकुरिखो ज म्मा जोंङो लोगोफोरदों रानना जानानै इदि रानना जानायखोनो गथ्थाव मोनो। नोंथाङालाय?
आङो मिनि हालदिराम कुरकुर रे, पलार इदिनो गुबन गुबन रोखोम थाइ जानो गोथाव मोनो आरो आलु।
खोनादों?
औ खोनादों।
आरो बिदिनो जुस आरिबा आङो कक'कला मोजां मोनो।
आरो आं
स्प्राइट मेरिन्न्दा बेफोरफोरखौनो
ओ सिंग्रा चावमिन
आङो बेफोराव गोसो गैयाहाय आंहा पक'रा चिकेन पक'रा चिकेन ललिपपावसो।
नोंथाङा हे ए नंगौ नोंथां।
औ नोंगौ। आरोे नोथाङा न'आव मा मा खामानि मावो?
बिदिनो सि सुयो बासोन सुयो बिदिनो बिसिना साफा खालामो मालाबा मालाबा बिसनाखौ
नों मोवो नों मा
हेल'
हेल' नोंथां।
खोनायाखै? औ खोनादों।
देबुंसाय
आंबो मावो बिदिनो न' फोसाबनाय ओंखाम संनाय थोरसि सुनाय बिदिनो सिक सिख्ला सिबनाय हि सुनाय बासुन खोनासि नांथादों खोनादोंदा जोंनि इथिं ट्रेन फैदों होन जोंनि बिथिं ट्रेन फैदों हेल' खोनादोंना नोंथां?